हेल हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनानो नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां बुंलाय म मा कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ नोंथां नोंथांजों मोनसे टपिक बा आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ दे बुंलाय नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो।
औ औ बे आयदायानो जाहैबायदि जोंहा दंफां लाइफांनि बाहायनाय। बा दंफां लाइफांनि सोमोन्दै आरो दंफां लाइफांनि फारफ्रोमथिंनिबो जेनेबा मा मायाव बाहायो जोंहा मा माया दंफां लाइफाङा जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथार बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे नोंथांनि मोनदांनाय बा नुहुरस'न-नुहुरनायखौ
औ औ फोरमायनि आं होमबा। जों जों बंफां लाइफांनि बाहायनाय होनोब्ला माने जों जोङो जोंनि जिउआव माने गोनांथि बा जोंनि जिउआव मा नो एंगारलायनो हायि सोमोन्दो बुंनांगोन माने बिफां लाइफांजों आरो जों मानसि सुबुं माहारिफोरजों माने एंगारलायनो हायि स सोमोन्दो दं होननाय होननां-जो-गोन आरो माने जों बिफां लाइफांखौ जोंनि जिउ खुंनायनिफ्राय लानानै मा होनो जोंनि सं-जानाय लोंनाय आबाद बेफोरखौ मानि गासिबावबो जों मा-हा-बाहायजोबो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां? जों माने जेनेबा जों आं जोंनि थाग्रा खुलिनिफ्रायनो बुंग्रोनोसै माने जों थाग्रा खुलि बानायनोबा न' न' नांगौ जायो नङा होमबा जोंनो सुबुंफोरनो? बिनि थाखायनो माने जोंनो सुबुं माहारि फोरनो न' बानायनो थाखायबो जों दंफां लाइफांखौ बाहायो खुन्थाइनि थाखाय हो जों बंफांफोरखौ बाहायो आरो बेराफोरनि थाखाय माने औवाखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो। माने जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जों माने न' लुनाय एबा थाग्रा खुलि बानायनाय आरो बिदिनो उम गोबां जेनेबा जों ओ मा होनो जि दोननो थाखाय आलना आरो उन्दुनायनि थाखाय पालें आरो बिदिनो जों आरांगा बेरेन्सि नो सियार इफोरबायदि माने गोबां जिरायग्रा इफोरबायदि मुवा बा बेसादफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंहाथ' मा होनो जोंहा मा होनो ओ मा होनो बन दंफांफोरखौ माने जोङो ओंखाम संनायावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो माने गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबोदों आरो दिनैसिमबो माने खायफा खायफा ओनसोलाव माने दंफांजोंनो दंफांनि बनफोरजोंनो माने ओंखाम ओंख्रि संनानै जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो। गोदोनि समावथ' माने इफोरबायदि गेस इफोरबायदि माने ओंखाराखैमोन नालाय। बिनि थाखाय माने गोदोनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै माने बनजों खाम ओंख्रि संना जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो बुंनो थाङोब्ला माने बनजों संनानै जानायाव माने ओंखाम ओंख्रि संनाय माने थावसिन जायो होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों इगजामफोलबो मोनखादों माने जों फ्रुप हिसाबै मोनखादों माने जों गेसाव स संनायनिख्रुइ माने माबा बनजों संनायफोरा माने गोथावसिन जायो होननानै आं सानो आरो नों आरो बेजोंनो लोगोसे जों आरो आबाद मावनायावबो जों गोबां दंफांफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जों नांगोल बानायनायावबो जों दंफांनि बाहायनाय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जुंगालफोरनि जुंगालफोरखौबो जों माने दंफां औवा लगायना मिक्स खालामनानै बानायो आरो ओमफाय आरो बेदा बेदा मै बेफोरखौथ' माने औवाजों बानायनायखौ जों नुखायो आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माने जों माने नाहा मैया थांनो नाल-मा होनो नाहा मैहा थांनायाव बाहायनायखौ जों माने औवानि औवानि मा होनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा जों ना नाखौनो थांनाय बर' सुबुंफ्राथ' माने नाहा मैया थांनानै जान इ इफोरबायदि जानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां माने बिनि थाखाय माने ना‌ गुरनायाव बाहायनायखौ जों माने बाहायनायखौ नुनो मोन आरो औवानि बाहायनायखौ जेरैहाय जों जेखायाव जेखाइ ना गुरनो थाखाय जेखाइ बाहायो आरो ना लानो थाखाय खबाइ बाहायो बिदिनो आरो गोबां ना हमग्राफोर दं जेनेबा सेन खखा खाखि बेफोरखौहाय माने औवाजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दंबावो आरो जों माने जोनोमनि समावबो माने औवानि बाहायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो माने औवाजों औवाजो औवानि खाथिजों माने गोदोनि समाव माने औवा जि मा होनो गथ' सासे जोनोम जायोब्ला माने बै गथ'नि मायबा नारिखौ हानो थाखाय माने औवानि खाथि औवानि खाथि जिरनानै माने बेजों हास'नायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायखौ खाथिमाल होननानै बुंनाय जायो बेजोंहाय माने उथुमायखौ हायोमोन आरो गोदोनि समाव आरो थैनाय समावबो जों माने औवा औवाखौ बाहायनाय जायो आरो औवाखौहाय जों माने बानगारनानै लांनो गोथै सासेखौ माने गोथै गोथै सहखौ बानगारना लांनो थाखाय माने औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों माने गोथैफोरखौ मा होनो खायसेया फबो खायसेया सावो नालाय माने सावनायावहाय जोंनो दंफां दंफांखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो नोंथां नोंथाङाबो नोंथांनि मा होनो नोंथांनि रावै एसे फोरमायना होदो नामा माने जोंनो जोंनि सुबुं माहारिया माने दंफां लाइफांफोरखौ माबायदि बाहायो मा मा मुलाम्फा मोनो बेफोरनि सायाव
औ नंगौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो
औ
जों दंफां लाइफांफोरखौ बाहायो जों जोंनि थाग्रााखुलिनिफ्राय लानानैनो थाग्रा खुलि होनबा जोंहा जों जों थाग्रा न' बा जोंनि जिब जुनार जों फिसिनाय जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरनि थाग्रा थाग्रा खुलि बेफोरखौ गासैखौबो जोङो दंफां बा औवाफोरजोंनो बानायजोबो जेरै जोङो मोसौ गलिखौनो होन बेयाव जोङो औवाजों बानायो बा जोंहा दाउ गन्द्राफोरखौनो होन बेखौबो जोंहा औवाफोरजोंनो बानायनाय जाय जायो लोगोसे जों थाग्रा जों सुबुं माहारि थाग्रा न' बेखौबो जोंहा दंफां बा औवा बेफोरजों लगायनानै
लगायनानै बा लगायनानै
जों बानायनाय जायो आरो लोगोसेयैनो जों जिरायग्रा सेयार बेरेन्सि टेबोल बेफोर
गासिखौबो जोंहा दंफांफोरजों बानायनाय जायो औ।
लोगोसेयैनो जोंहा दंफांफोरनि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोन मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोखादों लोगो दासिमबो जोंहा दंफांनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जोंहा दंफांखौ हानानै बाथाम महर बा थौथा महर बिदि हानानै फाननाय
औ
लोगोसेयैनो जोंहा बे दंफां बा थौथाफोरखौ हानानै टेबोल, सेयार, बेरेन्सि बानायनानै बबेबा हाथाय बाजार बा टाउनफोराव टाउन सहर फोराव फाननानै फालांगि खालामनाय। बेफोरखौबो जों नुहुरनो मोनो। लोगोसेयैनो दंफाङाथ' जों सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथार खा मानो होनोब्ला जों जा हां लायो बेयो बेखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो। जेराव दंफां लाइफाङा कार्बनडाइ अक्साइड सोबनानै गाव अक्सिजेन हगारो। जायखौ जों सुबुं माहारिया लायो अक्सिजेनखौ। जेराव जों अक्सिजेन गैयाबा थांना थानांगौआ गोब्राब बा थांना थानो
औ औ औ
बिनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ जो जोंनि थांना थानायाव जोबोद गोनांथार होनना बुंनांगोन।
औ
फारफ्रो बिफां लाइफाङा जोंनि जेबोथ' खहा खालामनाय खौ आं नुहुरा गोबां मुलाम्फा खाला जों सुबुं माहारिनि गोबां मदद रांखान्थि बिथिंनिफ्राय लानानै
औ औ
जेराव जों बेखौ बायदि बायदि बायदि आदब खायदाजों जोङो
टेबोल, बेरेंसि
बेरेंसि बायदिसिना बानायनानै लोगोसेयैनो बाथाम थौथा हानानै जों बेखौ फालांगि खालामनानै गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हायो। औ नंगौ नोंथां।
लोगोसेयैनो जोङो बिफां लाय फां गैयाब्ला जोंहा आबहावायाबो
औ
बेनिखायनो जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ।
उम उम
फारसेनि जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफांखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनि समावथ' गोबां बिफां लाइफां दंमोन। दा जोंहा सुबुं सुबुं अनजिमा बांनाय बांनानै जोंहा थाग्रा जायगा गैयि याव सुबुं माहारिया बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बा अरनफोरखौ सिफायनानै जोंहा न' बां लुदों हादान सिफायदों। बेफोरबायदियाव जोंनि बिफां लाइफांफोरा गोबां खम जालांदों। जाउनाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांदो गाज्रि जालांगासिनो दं। गोदोनिफ्राय सेब्लाबो आबहावाया गुबुंले जायो। बेफोरबायदि बिफां लाइ फां दानफायोब्ला बिनिखायनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायखौ खोब नोजोर होनानै दाननांगौ गोबां खमाव दाननांगौ आरो।
उम उम।
जोंहा बेफोरबायदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां मदद मोनो हां लानायनिफ्राय हमनानै जोंहा न' बां लुनाय। बा गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरावनो जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां मदद मोनो रांखान्थि बिथिं न'ल नङा जोंहा गोबां गुबुन गुबुन बिथ थिङावबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां मदद मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय दहाय बुंलांनाय ओ नोंथाङा बुंलांनाय दा जे जों गोदो गोदायनि समाव जोंहा गेस गैयामोन अरदाबावसो संनांगौमोन। नंगौ औ जोंहा दानि जु गोनोखो मुगायावसो गेस फैबाय। गेस फैनायनि बनफोर बाहायनाया गो-गोबांथार खम जाबोनायखौ जों नुनो मोनदोबोबाय।
नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय जोंहा समाबो जाथ
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय औ दे।